खोनादों ना औ गोजोन बेलासि नोंथां दा जोंङो जेन'बा माबानि सायावनो मा होनो माखासे आबाद मावनायफोरनि सायावनो सावरायसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम ना गायनाय फुनायनि
औ नोंथां। दा औ नोंथाङा माबा मोनसे आबादनि बागै फोरमायनानै होदो नोंथां।
बे जेनेबा दैज्लां बोथोरनि सम नालाय जोङो दै बे माइनि आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आं नोंथां। दे बिदिब्ला खोनासंदो। माइनि आबादाथ' जों मिथिखागौ जों दैज्लां बोथोरावल' गायनाय जायो जों माइखौ। दैज्लां बोथोर मानि दानि मुगायाव जोङो मेसें बोथोरावबो जों गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना दा। मानि गोबां सुबुंफ्रानो दा मेसेंनि माइ दं होननानै जोङो माइ माइखौ जोङो मा खालामो दै लाबोनानै जेनेबा जोङो दंग'निफ्राय एबा मेसिननिफ्राय जों दै बोखांनानै बे दैखौ जोंङो मा खालामनाय जायो बे दैजोंनो जों माइ गायनाय जायो आरोना जेनेबा जोंहा मिथिखायो गोदोनिफ्राय नो जे जोंनि बर' सुबुं माहारि माहारियानो जाहैबाय आबादजों खाथि सोमोन्दो थानाय एबा आबादजोंनो जिउ खुंबोनाय आरोना जेरै जोंङो गिबियैनो जोङो माइखौनो गिबि आबाद होननानै जों मोनथिनाय जायो जोङो माइ आबाद मावनानैसो जोंनि गोदोनि आ आबै आबौ बा आजै आजौ मोना जिउ हमबोदों एबा संसार जाबोदों आरो गोदोनि समाव बांद्राय लेखा फरा फरायनाय गैयामोन जायनि थाखाय जोङो आबादखौनो मावनानै जोङो जोंनि जिउनि जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों दैदेनलांनो गोनां जायोमोन आरोना। बेनि थाखायनो आङो बे माखासे जोंनि बे गोदोनि नेरसोन होननांगोन जेरै जों जेरै जोङो आबाद मावनाय बेखौ फोरमायनो सानदों जेरै आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोंहा ओ मा खालामनांगौ हाल फोरनानै लानांगौ जायो आरोना जेब्ला दैज्लां मोनहां मोनहां जायो जेब्ला बैसाग मोनो बेनि बैसाग बैसाग एबा बैसागु जाखोनाय लोगो लोगोनो जोङो मा खालामनाय जायो जोङो बे दुब्लिखौ जोङो खारायग्रोनानै लाजोबनाय जायो आरोना जेरै जोङो दाथ' जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनांगौ जायो जेनबा मोसौजों हालेवोला दानि जुगनि सुबुंफ्रा जोङो ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला जोंहा मोजांसिन जायो। एबा सम खम समनि टाइमावनो जोंहा माने थाब हायो होननानै जों मिथिनाय जायो। जायो आरोना नोंथां आरो बेखौनो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जाहैबाय जोंहा खालामनायनि उनाव जेब्ला जों दोनबाय अब्ला जोंहा मा होनो जेब्ला दै सफैयोना दै सफैब्ला जोङो मा होनो बेयाव आरो मा जाखो जोङो दानिया खोथिया खुबैनो थाखाय जोङो खोथिया दब्लायखौ जों हालौवगोनानै लाबाय आरो ना खारायबाय बर' बर' होबाय ओ बारायबाय सामार होबाय बर' होबाय आरोना बिनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ जोङो खुनो थाखाय माइ जोलैयै बाख्रिनिफ्रायहाय जों हानो बे बाख्रिनिफ्राय जों हाननानै लाबोनानै माइज्लिखौ जेब्ला जोङो बस्थायाव सोनानै बा जों बस्थायाव मा होनो उम माबानि बस्थायावसो जोङो सोनानै जों माइखौ सोमनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै जों फाथो दुरुंनि फाथो बस्थानि फाथो बस्थायावसो जोङो सोमनायखौ जों बांसिन नुयो जेनेबा जोङो सानबैसो सोमनायनि उनाव जोङो बेयाव मा खालामो सानसे जोङो बोखांनानै हरसे बोखांनानै दोननानै जों अखानायनायै जों बे माइखौ जों दुब्लि बे जे जे जोङो ओ खाोथिया खुैगोन दब्लाय बा गोमोन बेयाव जों खुैहैनाय जायो आरोना बाव बेबो जाहैबाय जोंनिया बांद्राय अखा हानायाव जोङो लोगो मोनाङा जे खुबैनाय लोगो लोगोनो अखा हानाय लोगो मोन ओमफ्राय जोङो बे माइनि खोथिया रज'या आरो ना माने बै अखाजों माने बुखार जागोन आरो बिनि थाखायनो जोङो अखा होयैयावनो जों खुइनानै लानाया गाहाम आरोना आरो खुइखांनायनि उनाव जेब्लानाखि जे बे खोथिया रज रज'यो बै समाव माने अखाया हानांगौथार हानांगोन। हानायखौ मोननाया गोनांथार जायो आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला अखा अखा लोगो मोन मोनोबा जोंहा हाया खरान जायाबा मा होनो बैयाव खोथिया मोजां जायो होननानै जों मिथियो आरोना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो मा होनो अखा लोगोमोनायाबो जों जोबोर गोनांथार जानानै फैदों बे आबाद मावनायाव आबाद मावनाय होननानै बुङोबा जोंहा मा होनदों दैनि अनगा जोंहा जेबो आबादखौनो मावनो हाया आरोना जोङो दैजलां बोथोरनि आबादखौ जेरै जोंहा मा होनो बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ जोङो फोमोननानै लाबाय मा होनो रज' होनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो। खारायबाय खारायखानायनि उनाव जोङो। सामार होबाय सामार होनायनि उनाव बर' होबाय आरो ना बिदि बर' होनानै जोंना जेब्ला दुब्लिया गोमोन जायो अब्ला दोनथ'बाय बिनि उनाव जोङो आलिखौ जोङो दाननानै दाननाय जायो आरोना आलि द बे माइ आबादनि थाखाय मोनसे गोनां
आलि गैयालासेनो जों आबाद दंग अब्ला बे हाया जोंना गोजौ गाहाय जायोना बेबो गोजौबा गाहाय जायोना बिनि नि थाखायनो मानि दैया मोजां लेभेलाव थाया आरोना बेनि थाखायनो जोङो बे आलि खोनांगौ जायो जेब्ला नांगौ बिबांनि दै मोनो अब्लासो जोंना बे माइ आबादा मा जायो मोजां फिथाइ होगोन। एबा मोजां सोमखोर जाखांगोन आरोना बिनि थाखायनो जोङो आलिखौ होनाया गोनांथार जानानै फैदों। आरो जोङो आलि दानखांनानै एबा खोखांनानै जेब्ला खोखाङो अब्ला जोङो मा होनो बै माइ जोङो गायनो हायो आरोना जोङो दानि जुगावथ' जोङो बांसिन हाजिराखौनो होनानै गायनायखौ जों ननो मोनो खनसेनो हाजिरा होबाय खनसेनो सोबाय खनसेनो स्रां गायखांबाय आरो ना दानि जुाव‌। औ बेबायदि जानानै फैबाय आरो। जों बिनि उनाव जोङो मा खालामखो खोथिया फुनांगौ आरोना खोथियाखौ जोङो बे गायनायनि सिगां फुगारनानै लाग्रोनांगौ आरो ना सानसे जोङो खोथिया फुबाय अखानायनायै जोङो। गायनाय जायो आरोना बेफोरबायदिखौ जों गायनानै जोङो जाबाय बे जोब्बाय बिनि उनाव जेब्ला जोङो बै माइ माइयाव जेब्ला माखासे मा होनो एम्फौ जानो नागिरोन ना बैस बेसमाव जोङो एम्फौनि मुलि सारनांगौ आरो बिनि उनाव मा खालामनाय जायो बे एम्फौनि मुलि सारखांनानै माखासे इउरिया हासारफोर बे इउरिया हासारखौ जोङो बे माइनि गेजेर गेजेराव जोङो सारनानै। होनांगौ आरो ना नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जों इउरिया हासार सारोबा जोंनि बे माइया मोजांसिम खाङो आरो। बा गोसोम गोसोम सोमखानानै बा बिदां फरा जायो होननानै जों बिनि उनाव जेब्ला मा होनो ओ बोयो जोबखाङो अब्ला मा जायो जेब्ला फिथाइ थायनायनि सम बे समाव मा होनो माखासे जोंनि बे मा होनो बिदांफोरखौ बुरजा थाइथें होनानै जेब्ला जोंना कार्तक गासा होन ना बे कार्तक गााया जाहैबाय मा होनो बै माखासे बै इसोरजों सोमोन्दो गोनां आरोना बेखौ जोङो नालेंखर औ नालेंखर माने जोंना थाइगिर बिखङाव जों आलारि बाथि सावनानै इसोरनियाव माने मोनसे माने बोर बिनाय बायदि जायो आरोना नोंथां बिनि थाखायनो जों बे कारतिक गासाखौ जों सावनायखौ जों नुनो मोनो गोबाङानो मानिे बेयो जाहैबाय माने आबादजोंनि सोमोन्दो गोनां नालाय बिनि थाखायनो आइ लक्ष्मिनि नियाव मानिे मोजां बिदां होदों एबा फिथाइ होथदों होननानै बेफोरबायदिनो सोमोन्दै जों बे माबाखौ जोङो होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि माइनि आबादखौ जों मावनाय जायो। नोंथां दानिया नोंथाङा बै माखासे आं मोनथि मोनै आबादनि सोमोन्दै नोंथा फोरमायना होबानोाबाय ना नोंथां?
औ नोंथां। दा नोंथाङा मोजाङै फोरमायलांबाय जे जेन'बा माइ आबादखौ मारि मावो आंबो नोंथांनो बिदिनो माखासे आबादफोरनि बागै फोरमायनोसै दा जोंनि गेजेराव आथिखालाव जोङो गोबां सुबुंखौनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै दा जोंनि गेजेराव दा दैज्लां बोथोर ओ जोङो। माखासे रां खामायग्रा गोबां आबाद दङ'। जायखौ जोङो मावनानै आबाद मावनानै बा ओ जोङो जेन'बा फालांगि खालामनानै जोङो रांफोरखौ मोननो हायो दा बिदिनो दं जोंहा जुखाम आबाद दा जुखामाबो आथिखालनिनो जेनेबा गोलोम बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव बांसिन मावग्रा मोनसे आबाद ओ दा बे आबादखौ जोङो माबारोरै मावो होनबा जोङो सिगाङाव मा खालामनांगौ जोङो हाखौ जोंथ' आबाद मावनो थाखाय जोङो गाैबो हाखौनो जोङो एवखनानै लाखानांगौ दा गोदोनि समाव जोङो माजों एवोमोन जोङो बांसिन गोदोनि समाव जोङो ट्रेक्टर गैयै समाव जोङो नांगालबा मोौजों एवोमोन आरो नाथाय थिग आथिखालाव जोंङो नुनो मोनदों जे गोबां मानसिफोरनि नखराव जोङो ट्रेक्टरखौ नुनो मोनसै बा गोबां गामियावनो जोंहा ट्रेक्टरफोरखौ नुनो मोनसै दा जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायाव जोंहा गोबां माखासे समबो समाबो जोंहा लस जाया आरो बिदिनो जोंहा बारा खस्थ' मोना आरो दा बिदिनो जोङो मा होनो जोङो ट्रेक्टरफोरजों बा जोङो फार्स्टआव गिबियाव मा खालामनांगौ जुखाम आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो मोनसे फ्लेट मोनसे माबा दङ' हाया गोराबा जोङो बे फ्लेट सिस्टेमनि मोनसे माबा
खनसे दानग्लिग्रोना लानांगौ आरो दा दानग्लिनानै लानानै जों मा खालामनांगौ बेयाव जोङो हासार एसे होनानै जों बेखौ रटारजों हालौ नंगौ हासाराबो जोंना मोनै रोखोमनि हासारखौ जों हानो हायो जेरै, जोंनाव रासायनारि हासार दङ' आरो बिदिनो रासायनारि हासार ओमफ्राय गोबोरखि हासार रासायनारिक हासारजों लोगोसे गोबोरखि हासारखौबो नांथारगौ मानो होनना बुङोब्ला
रासायनारि औ हाथाबो मोजां खालामनो हायिनि नङा जोो गोबोरखियााथार दा बिदिनो जोंओ जोंओ गिबियाव माबागोरदो आरो गुबुनजों लागोरदो। जैदिनो हासारखौ नजि होनो थाखाय जोङ सानसे ब सानदि जोङो लांफिनांगौ आरो जाहाथे हाज ब हाज हज मल ज ओं।
मा खालामनांगौ जोङो नांगोलजों जेब्ला हाया मोनो होमब्ला जों बै माबाखौ जोङो नांगोलजों आलि सिन बोनांगौ आरो गायनो थाखाय जोङो आलुफोरखौ जेरै गायो बिदिनो जोङो सिन बोनानै गायनानै जोङो मा नांगौ जों बेयाव आदा हाथ होनो जायखौ जेनेबा जोङो पन्द्र' सेन्टिमिटारसो उन माबा गोजान गोजान। ओ गोजान गोजान जोङो बेखौ गायनांगौ आलुखौ जेरै गायो बिदिनो गायनांगौ जा जों गायखांनानै जोङो मा खालामनांगौ बेखौ फबदो फबनानै जोङो मा खालामनांगौ जोङो बे जोंनाथ' मोसौ बोरमाफोर थायो नालाय बे मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय जोङो माखासे रैखा मोननो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ फेनसिं बेरा बा मुसारिफोरखौ जोङो ओ खाथना माबानांगौ आरो बेरा महरै जोङो खालामनांगौ जाहाथे मोसौफोरा हाबनानै जोंनि बे आबादखौ गाज्रि खालामा मानो होनना बुङोब्ला मोसौफ्रा बे जुखाम आबादखौ जानो जोबोद मोजां मोनो। मानोना बियो गोदै जायो।
द
बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो बेयाव जेब्ला जोङो बेराफोर होखाङो बेनि उनाव जोङो बिलाइआ एसे एसे मोजां खिलिबोयोबा जों बेयाव इउरिया सारना होनांगौ आरो इउरिया सारनानै होयोब्ला ओ बे बिलाइआ जोबोर मोजां रोदोमजोबो आरो जोङो हा बादा ग्रौ ग्रौ जानायनि जोंहा सम्भबना दं आरो। दा बिदिनो जेब्ला एसे जौगोन हाग्रा रज'यो गेजेर गेजेराव जों बे हाग्राफोरखौ मा खालामनांगौ जोंहा जुमखामनि मोनसे माबा दंखायो ओ मोनसे स्प्रे दङ दा मोनसे माबा दङ मुलि दङ जाय मा खालिबो जोङो बेखौ स्प्रेजों सारना होयोबा खालिबो जोंनि जुखामा थैया खालिबो बे जुम समाव रुजुनाय माखासे हाग्रा बेल' थैयो आरो दा बिदिनो बिनि उनाव मा खालामनांगौ ओ जोङो ओम जुंखाम बे माबाया जेब्ला हाग्राया थैजोबो अब्ला जों बेयाव बिलाइयाव एम्फौ जानो हायैनि माखासे मुलि स्प्रे सारनांगौ आरो दा एम्फौआथ' गोदै बुस्थु बियो बेयाव एम्फुवआथ' जोबोर जाखायो बेनिखायनो जों बे ओ जखामखौ जोङो बासायनो थाखाय जोङो माखासे हाग्रा एम्फौ थैनाय मुलिखौ जों होनांगौ दा एम्फौ थैनाय मुलि होखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ बेयाव ओ जोंहा दै सोनानै होनांगौ आरो जोंहा दैनि जोबोर गोनांथार दा जुमखामा जोबोद दै नांगौ जायो।
ओ
ओ दा बिनि उनाव जोङो दै सोखांनायनि उनाव जोङो दैखौ बिदिनो ओ ओ सम लायै सम सोनानै होनांगौ। आरो जोङो माखासे ओ बिलाइ बा भिटामिनफोरखौ जों सिप्रे खालामनानै होनांगौ। दा बिनि उनाव मा जोंहा जुमखाम आबादा जेब्ला जौवो अब्ला जों बेखौ खानानै जोङो बेखौ फोराननांगौ आरो फिथाइखौ फिथाइखौ फोरान फोराननायाव जोंहा मा खालामनांगौ फिथाइ फोरानगौ मानायावनो जोङो फिथाइखौ फोरानबाय थानाय समाव जोङो बैखौ जे थाबोनाय जों फिफां बे बिफांखौ जोङो दानफायनानै मोसौखौनो आदार महरै होनो हायो आरो मोसौफ्रा बेखौ जोबोर मोजाङैनो जायो मानो होनना बुङोब्ला बेयो गोदै आरो बे जायोब्ला जोंनि मोसौफ्रा गाइखेर ओ गाइखेर होनायाव बांसिन जोंहो नुयो होनो हायो गा गफोरखौ जों बेखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो जंखांखौ जेब्ला खाखांगोन फोरानखांगोन फिथाइखौ जोङो बे बिगुरखौ जिरनानै जोङो मा मारा होनांगौ आरो मारा होनाय मारा हो मारा बेमारा होनायाव मा जोंना बिलाइफ्रा माबाफ्रा गासिबो आलादा जाजोबगोन खालिबो ओ जोंनि बे जुमखाम बेगर बेल' जोंनो बगोन आरो दा जोंनो बे जुखाम बेगरखौल' नांखागौ। दा जुमखाम बेगरखौ जोङो आरामनो फोराननानै जों बेखौ सान्दुङाव ज्रां ज्रां जालायनाय फोरान नांगौ। ओ दा बिदिनो फोराननानै जों बेखौ ओ‌ केजि हिसाब बा मह'न हिसाब बा जोङो बेखौ गुन्दै खा खालाम मैदा आथा बा गुन्दै बानायनायावबो जों फाननो हायो आरो। दा जुमखामखौ जोङो बे जुमखामखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो। माने जोङो आथा मैदा बिदि बानायनायाव बाहायो आरो, जों बेजों माखासे जोबोद उम जाग्रा बिस्कुट थिसकुट बिदिनो भिटामिन गोनां बुस्थु जों बानायो। जों बि जुमखाम फिथाइजों ओ दा बेल' नङा जुमखाम जोङो बेखौ फानो जोंहा बेनि बेसेना बाजाराव जोबोद दङ। जायनि थाखाय जोङो जुमखाम आबाद मावोब्ला जोंहा मुलाम्फाखौ मोनाखै आरो। दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां, ओ